नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दङ नै बिदिनो ओरैनो जिरायलाबायनानै
अ नोंथाङा
औ जाखांबाय नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि दंना
फ्रियाथ' दङ औ नंगौ नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो सावरायनो फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ नोंथांनि ओनसोलाव बेबिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो एबा मा मा आबाद मावनानै मुलाम्फा मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
आंनि ओनसोलावहाय गुबैयै बांसिन आबाद मावदों होनोब्ला जोङो जुखाम आरो बानलु सिब्र'नि आबादखौनो बांसिन मावनाय नुनो मोन्दों होननानै खोन्थानांगोन आङो
औ
मानो होनोब्ला आंनि न' खाथि खाथियावनो बे आबादखौ मावनाय जादों बैसोर आबाद मावगिरिफ्रा गोबां रां बुंनायखौ आं नुनो मोनदों बिसोरो जुखाम आबादखौ मावनानै दाइनजि रोजा एबा गुजि रोजा नि बांसिन रां आरजिनो हादों बैफोर आबादखौ मावनायावबो बिथांमोना माने गोबां खस्थ' मोनदों आरो माने
औ औ
थाङोब्ला गोदोनि मुगायाव आबाद मावनाय आरो दानि मुगायाव आबाद मावनायाथ' गोबां फारागथि सोमजिबाय नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखौहाय
औ
गोदोनि मुगायाव बुङोब्ला जोंहा मा होनो मोसौजोंसो माने हालौवनानै माने आबादखौ मावनाय जायोमोन माने मोसौजों हालौवबा जोंहा माने गोबां हाखौनो सानसेनि गेजेरावहाय हालौनो हाया नोंथाङा मिथिखागौ नाथाय आथिखाल मु बेयावहाय मेसिननि गेजेरजोंहाय ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों हालौवनानै माने गोबां बुरजा हाबाबो सानसेनि गेजेरावनो हालेवनानै गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथाङा मिथिखागौ आथिखाल आथिखाल जौगालु मुगायावहाय माखासे रासायनारि हासार बाहायनायनि जोहैबो आबादफोरखौ गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनदों बुंनो थांङोब्ला बिदिन्थि बायदियै जोंनि हालामाव सेरावनो मावनाय आबाद जायफोर जुखाम आरो बानलु आबाद बेफोरखौ मावदों बिथांमोननियाव माने आं आंनि मेगनजों नुदों आरो माने बिथांमोना एसेल' हायावनो माखासे रासायनारि हास हासार बाहायनानै मोनसे फिसा समावनो माने गोबां रां आरजिनायखौ आं नुदों आरो आथिखाल मुगायावथ' मिथिखागौ माने मैगं थाइगंफोरखौ बांसिन रासायनारि हासार बाहायनानै गोबां जौगाहोनो हायो आरो बैफोर मैगं-थाइगंवाव एम्फौ जानाय बायदिफोरखौ एबा बायदिसिना बेमार बायदिसिना जानायफोरखौ होखारनो थाखाय रासायनारि एबा मेडिसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समाव बै फोर गैयामोन बेनिखायनो गोदोनि समाव मावनाय आबादफोरा माने मोजां जायामोन आरो बिराद माने गोदोनि समावहाय मावनाय मैगं-थाइगंफोरा माने मा होनो महरफोरा गाज्रि जायोमोन नाथाय गोथाव जायोमोन आरो जानायाव नाथाय आथिखाल मुगायावथ नों थिखागौ मा होनो माखासे मुलि बाहायनायनि जोहै मैगं-थाइगंनि महरफोराबो मोजां जायो आरो आथिखाल मुगायाव बायग्राफ्राबो जाग्राफ्राबो बांसिन मोजां महरनि मैगंखौसो नागिरनो हमबाय नंगौना नङा नोंथां? आथिखाल मुगायाव गाज्रि महरनि मैगंखौथ' बायला बयबो मोजां महरनि मैगंखौसो बायो बैफोर मोजां महरै मैगं फोर जाबाय माने गासिबो मेडिसिन होनानै बानायनाय आरो माने।
औ औ।
आथिखाल मुगायाव बिसोरो आंनि नसिं सेववनो मावनाय सुबुंफोरा जेरै जुखाम बानलु सिब्रु बैफोरखौ माने हाथाइ एबा बाजारफ्राव फाननानै माने गोबां रां आरजिनायखौ नुदों आरो आं। जेरै बानलु सि ब्रनि बुङोब्ला बिसोरो माने के-केजिसेयावनो बिसोरो स्निजौ एबा सेेरोजा रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो जुखामनि बेलायावबो रो से कुइन्टेल बायदिफोरावहाय जोङो ब्रै रोजा गाहाम रां आरजिनाय खौ नुनो मोन्दों।
औ औ।
आंनि माने नसुंसे एबा गामि आरो एरियानि सुबुंफ्रा माने आबादनि बेलायाव गोबां जौगासारनाय आरो। माने बिसोरो बांसिनानो माने आबादाव समखौ बारहोयो मानो होनबा बिसिनि जिउ खुंनाय राहायानो जाबाय आबाद बिसोरो माने आबादनि सायावनो सोनारनानै आबादनि सायावनो आसा खालामनानै बिसोरो माने गावसिनि उदैखौ सुफुङो गावसिनि नखरनि फिसा फिसौखौ फोरोङो आरो समाजाव बेबायदिनो बिसोरो माने गोरोबना थायो आरो। आरो बिसोरो बेबायदिनो गामि ओनसोलफोरखौबो गोबां जौगासारहोदों आरो गोदोनि समनिफ्राय माने गोदोनि समाव जिबायदि मावोमोन बैफोरबायदि माने आबाद मावनाय खान्थिफोरखौ गारनानै आथि खाल मु गायाव माने बिसोरो सोलायनो हमबाय आरो जायनि जोहै बिसोरो माने गोबां जौगासारनो हम जों माखासे मा होनो आरो मानो होनबा आथिखाल मुगायाव आबादनि सायाव जौगा सारनायनि जाहोनानो जाबाय मानो होनबा आथिखाल मुगानि सुबुंफोरा माने सोलोंथाइ लानाय गो जा मानो होनोबा आथिखाल मुगायाव मा होनो मैगं थाइगं गायनो थाखाय बो लेखा फरायनायनि गोनांथि जायो। नोंगोना नोंआ? नोंथां जेरै बि-बिदिन्थि बायदियै मुलिफोरनि नाम फरायनो रो-रोंब्लासो नोङो मैगंफोराव मुलि सारनो हायो मैगंफोराव बाहायनो हायो आरो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा फंनैसो?
औ हागोन ओ नोंथां होननाय बायदिनो आंबो बुंनो सानदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ दाथ' बेदिनो माइ गायनायनि सिजेन।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
ओ दायो बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा माइ गायजेनबाय। जों नुनो मोनदों। औ गावनि जिउ खुंनो थाखायथ' जोंनि थाखाय बेबायदिनो माइ गायनांगौ जायो।
औ नोंगौ नोथां।
जोंनि माइआ गोबां बेबायदिनो इम्परटेन्ट जायो जोंनि लाइफआव जोंनि थांनानै थानाय समाव जोङो माइ थायोब्लासो जोंहा बेबायदिनो राहा जायो जोङो बायनानै जोङो जालाय लायनाङा जायो जोङो दायो आबाद मावोब्ला माइनि आरो बेबायदिनो गोबां ओ जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जुखाम होन बेबादि दिनो आरो गोबां बानलु सिब्र' एबा एबा बेबादिनो जुखाम आलु फान्थाव गोबां आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नोंगौ नोंथां।
गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोन्दों जोंनि बे ओनसोलाव।
औ नौंगौ नोंगौ नोंथां।
खिन्थु गोदोनिफ्राय लानानै दासिम ओ बेबायदि जौगाबोदों। ओ गोदोहाय बेबादिनो मोसौजोंसो जोङो हालौवनानै जों आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि ओनसोल दायो जोंनि बे सोलिबाय थानाय ओ जो बा जेनेरेसनाव गोबां बेबादिनो जौगाथाय जाबाय जोङो दायो। ओ दसेनि सम गेजेरजोंनो जोङो बेबादिनो टेक्टरजों एवनानै जोङो गोबां बिदिनो ओ दसे समावनो जोंङो आबादखौ जों मावनो हायो।
औ औ नोंगौ नोंथा
औ बेबिदिनो गोबां आरो जोंनि थाखाय बेबिदिनो मोजां खाबु बो जाबाय नाथाय फारसेयै नायोब्ला गोबां बेबिदिनो जोंनि आबाद मावनाय आबाद मावनायावहा बेबिदिनो मेडिसिन इउस खालामनानै जोंनि थाखैयनो ओ जोंनि मानसिनि थाखायनो खवा खिन्थु जोङो दायो बे सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां माने सुबुंफोरानो गोबां बेबिदिनो खेथि मावनायफोराव ओ मेडिसिनखौ मुलिफोरखौ होखायो। मोजां जानायनि एबा मोजां फिथाइ मोननायनि बेबिदिनो गोबां बिबार बारनायनि एबा भिटामिन बेफोर होनानै जोङो मोजाङै जोथोन लायो।
औ
बा बाद जोंनि देहाफ्रावनो खहा खालामो जों गोबां बेबिदिनो मुलि होनायखौ जों जायो। ब्ला बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा ओ बेबिदिनो मेगन पावार खम जानाय बेबिदिनो अन्थायाव अन्थाइ ओ अन्थाइ स्टडेन्ट जानाय बेबिदिनो उदैयाव आरो बिदिनो पाइलस बेमार जानाय गोबां बेफोरनि जाहोनैनो जायो बे मैगं थाइगंयाव मुलि होनायनि जाहोनैनो बेफोर बेमारफोरा सोमजिनो हमो जोंनि देहाफोराव ओ जोङो मोजाङै जों थांना थानोब्ला जोङो बांद्राय जों मेडिसिनफोरखौ इउस खालामनाङा जोङो मोजाङै न'आवनो जोङो गायोब्ला एसे एनै जोङो बेबायदि न'नि गोबोरखि हासारफोरजोंनो जों गायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां एबा जोंनि देहानि नि थाखायनो मोजां जों बेफोरखौ जायोब्ला ओ भिटामिनबो जों मोननो हागोन जों बैफोर जों मेदिसिन होनायफोरखौ जों जायोब्ला जोंहा मोजांब्लाबो जोंनि देहा फोराव गोबां माने खहा गोग्लैयो
औ नंगौ नोंथां
औ गोमा सैसोनांदों सुबुंफ्रा बेमार आजारजों।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बे बिदिनो गोबां माने सुबुंफोरा गावनि जिउ खुंनो थाखाय बे बिदिनो आबादखौ मावनाय जायो गावनि गथ' गथाइखौ फोरोंनो थाखाय बेफोर आबादखौ मावनाय जायो। गावनि न'खरफोरखौ ओ नाव गावनि न'खरफोरखौ ओ सुंलांनो थाखाय एबा खुंलांनो थाखाय बिबदिनो आबाद मावनानै आबादनि सायाव सोनार सोनारो गोबां सुबुंफोरा नै बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बे बिदिनो आबाद मावनानैनो गोबां बे बिदिनो जौगाथाइ जानायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां सिगांहाय बेबायदि ओ गैयामोन दानि ओ जौगाथायाव गोबां बिबदिनो ओ जौगाबाय आरो गावनि गथ' गथायखौ बे नो बे बिदिनो हाजोंनो एबा फोरोंलांनो हादों। आरो गोबां आइजोफोराबो बे बिदिनो आबाद मावनानै गावनि ओ फिसाइ एबा हौवाखौ सोनारालासिनो गोबां बे बिदिनो ओ फालांगि एबा बे बिदिनो बेफार मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बे आबादनि आबाद नि गेजेरजोंनो गोबां माने जौगाथाय जादों जोंनि ओनसोलाव। जौगानानै बेबायदिनो गोबां माने फरायसायाबो जौगादों।
खोनादों नोंथां खोनादों। जोंहा टाइमा जाबाय नों थां दायो सावरायनायनि टाइमा औ अ औ
नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननायखौ बावहरबाय।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे होनबा